औ खोनादोंना नोंथाङा? औ नों नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङ ना?
औ दङ।
औ मा खालामदों नोंथाङा दायो?
आं दा फ्रियावनो ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो।
अह ओंखाम जाखांबाय?
औ जाखांबाय।
अह मा ओंख्रि जानायमोन?
मैथा बांगालजों मैथा बांगाल गोजा। ओमफ्रायो आलु भाजि आरो नोंथांनालाय?
अ जोंना जोंना आलु, जिंखा दालि बिलाथि।
औ।
ओ नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव खोथा सावरायनो हागोन ना? औ। जोंना होनबा टपिकआ जादों बिदिनो माने हा आरो दैनि सायावहाय हा आरो दैनि सायावहाय जोङो माबायदि बाहायो हाखौहाय? आरो दैखौ जोङो माबायदि बाहायो बिनि सायावहाय औ फोरमायनानै होदो नोंथाङा। थाङा एसे
औ आङो नोङो नोंथाङा हा दैया हा दैनि सायाव सोंदों नालाय आङो दैखौहाय बुंना होग्रोनोसै नोंथां। औ दैया जाहैबाय जोंनि थाखाय बिराद गोनांथार मोन गोनांथार गोनांथार आरोना।
औ
दै दै गैयाबानो जों जेबो गैया मानोना दैनि अनगा रावबो थांनानै थानो हाया। मानसि दुमसि जिब जुनार गासिबो जिबियानो जाया मानो माने दंफां लाइफां फारसेनिफ्रायनो माने दै गैयाब्लानो जेबो थांनानै थानो हाया आरो ना दै गैयाब्ला ओ बे बुहुमा माने रानस्रा व बालाबारि हा जागोन आरोना माने दैया जोंनि थाखाय गोनांथार नालाय दैखौहाय जोङो गोबां जायगायाव मोननो हायो अबेबा माने बे दैफोरखौहाय जोङो माने बिलो हाखर दैमा दैसा बिदिनो गिदिर गिदिर लैथो लैथोमा बेफोराव मोननाय जायो ओमफाय आरो बुंनो थाङो माने हानिफ्राय दैनि बिबाङा बांसिन आरोना जोंनिया।
औ
जेरैबो दैयानो साग्लोबजोबनानै दं मानोना हानि अनजिमाया हानि अनजिमाया या खम।
दै दैखौथ' माने दै दैनि अनगाथ' रावबो थांनानै थानो हाया नालाय माने नोङो आदारनि अनगायै सानसे साननैखौ थांनानै थानो हागोन नाथाय नोङो दैनि अनगायै नोङो थांनानै थानो हाया। जेखि जाया मानो नोङो जिउ गोनां बुस्थु बा जिउ गोनां जिउ गोनां बानो नोङो माने दैनि अनगा थांनानै थानो हाया आरोना। दैया जाहैबाय जोंनि जिउआव बिराद गोनांथार गोनांथार मोनसे मुवा। दैखौहाय जोङो जेरैहाय दैखौहाय दै दैखौहाय जोङो माने न'आव थानायावबो गोबां बाहायनाय जायो जेरै सोरांनायनिफ्रायनो लानानै जेनेबा सोरांनायनिफ्राय लै बुंनोसै आङो सोरांनायनिफ्रायनो दुगैयो अ सोरांनायनिफ्रायनो जेनेबा मोखां सो सिखारनानै मोखां सुयो। बे मोखां सुनोबोथ' नोङो माने उन्दुनाय देहाखौ राफोद खालामनो थाखाय मोखां सुयो बे मोखांखौबो थ' नोङो सुनो थाखाय दैनि गोनांथि जायोना बिनि अनगायै बो आरो जोङो दै लोङो आरो नोङो जिखि ओंखाम ओंख्रि संनोबाबो नोङो दैनि गोनांथि जायो। आरो जि जोम सुनोबाबो दैनि गोनांथि जायो।
आरो नोङो माने आबाद मावनो थाखायबो जोनो दैनि गोनांथि जायो आरोना जेराव दै गैया बेयावहाय आबाद आबादा मावजाया मानोना दै दै थाबासो आबादफोराबो फारसेनिफ्राय मोजां जाबोयो गासिबो आबादखौनो दैनि गो दैनि थाखाय गोनांथि दैखौ गोनां थार जायो आरोना जेखि आबाद मावा मानो बेफोर दैनि गोनांथि जायो। आरो जों दैखौहाय माने लेथ्रा माने गुबुन गुबुन जायगायावहाय लेथ्रा बायदिसिनाफोरबो मोननो हायो। आरो जेरैहाय न' न'आव बाहायनो थाखाय दैखौहाय जोङो माने
गोदो गोदायथ' मेसिन मेसिनफोर मथरफोर गैयि समावहाय माने हानि दैखर जावोमोन। बेफोरनिफ्राय जों दैखौहाय सानफ्रामबोनि बाहायनायनि थाखाय सुबिदा खालामना लायोमो मोन आरो बे हाख' दैख'रफोर जावनायनि अनगायैबो थिं दि थिंखल बायदिसिनाफोरखौबो बाहायोमोन आरोना बेफोरजोंहाय जों माने दैखौ खौहाय गोसो नांगौबानो ओ माने हा सिंनिफ्राय सेरबानो मोननाय बायदि जायो मानोना दैखौथ' रावबो बाहायाला सिनो थाफेरनो हाखाया दैयाथ' बिराद गोनांथार थार नालाय नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ दैयाथ' बिराद गोनांथार नालाय ओमफाय दै दैयानो माने जोंखौहाय फोथांना लाखिगासिनो दं आरोना जेखि जिउ गोनाङानो जा जिब जुनार दावमा दाउसा बेफोर गासिबो दै नङाबानो थांनानै थानो हाया।
औ दैखौ फाननानै जोङो फैसाबो खामायनो हायो ना नोंथां। बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदों नोंथाङा औ।
अ दैखौहाय माने गुबु बेलेग जायगाफोराव माने जोंनि बेबायदि जायगायाव जोंनि बिथिंहाय माने दैनि एभेलेबोल बोल बाबो माने गुबुन जायगाथिंजाय दैया एभेलेबोल नङा आरो ओमफ्राय आरो नोङो माने दखान गिदिर हटेलफोरावहाय ओ माने दैफोरखौहाय फाननाय जायो मानोना बेफोर हटेलफोराहाय माने हटेलफोरखौ हटेलफोरनिफ्राय हटेलफोरावहाय माने दैफोरखौहाय बायनो गोनां जायो। आरो ना अबेबाफोर जायगायाव माने दैया सुबिदा नङा माने लोंजानाय जाया आ रोना नों दैखौ मोनबाबो माने बेफोर दैफोरा सोदांनाय जाया। ओमफ्राय बेफोर दैफोरखौ लों नोंथ' लोंनो थाखायथ' दैखौहाय माने गोग्गो जाथारनांगोन ना माने गुबुंले दै लोंबाबो जोंनि देहायासो बेराम जाहैगोन नालाय।
औ औ।
खौहाय माने सोदांनाय जायो आरोना इदिनो गामि गामि दैयावथ' माने दैखौ बायलायनायनि गोनांथि गैया बेफोर दैफोरखौ माने नोगोर गिदिर गिदिर सहर जेराव हाय सुबुं अनजिमानि थानायनि राहा ला राहाया बां सुबुं अनजिमा माया बांसिन दङ बेफोरावहाय दैफोरखौ बाहायनो गोनां जायो जेरावहाय अखा बांखा हाया दैनि बिबाङा खम माने ने दै दिहुननो थाखाय गो-गोथौ गोथौ जावबाबो दैखौ मोननो नागिरा। बेफोरो बांसिन माने टाउन सहरफोरावहाय जायो आरोना बेफोरावहाय दैफोरखौ। बायनो गोनां जायो जोंनि बे गामि एरिया आवथ' माने दैखौहाय बायनांगौआनो जाया माने नोङो हाखर जावबानो मोनो आरो। बिदिनो दैखौहाय लोंनो थाखायथ' सोदांनांगौ जायो बेफोरखौहाय माने फिल्टार खालाम नानै लोंङो नङाब्ला जोंनि देहायावबो बेराम जायो।
लांदां
फिलटार खालामनानै लोंनांगौ जायो ओमफाय आरो दैफोरजोंबो नो दैफोर दै गैयाबाथ' जेबो गैखाया नालाय दैखौथ' नोङो माने जोथोननि दैफोरखौहाय होनो आरोना माने दैखौहाय मुगैनो हामा।
लांदां
दैखौ हाय मुगैनो गैनो हामा दै गैयाबानो जों गैया होननाय मोनसे दङ बिनिखायनो दैफोरखौहाय लेथ्राफोरबो माने मुगैनो नाङा होननानै बुङो आरोना दै दैया सो दैयासो जोंनि जिउखौहाय फोथांनानै दङ ना नों साननानै नाय माने दसे नों अबेबा गोजान लामायाव दसे थाबायलांनो थाबायलांबाबो नोङो आथिखालावथ' सानदुंनि बिबाङा गोबां जाबाय नालाय थाबायना थांबा नोङो माने दसे थाबायलांबानो दै गाङो नाथाय नों दै गैयामोनब्ला नों बे दैफोरखौ बोरै लोंगौमोन दै थाबासो नोंङो
औ
दै थाबासो दै थाबासो माने नोंङो थाबायनोबो बोलो मोनफिनगोन लोंबासो आरो दैखौहाय माने दखान दखान फोरावहाय जि माने मा फाननाय जायो आरो ना बथलावहाय गिदिर गिदिर फेक्ट'रिफोरावबो दै खौहाय माने उम बो फाननाय जायो मानोना नोंङो जेनेबा साननानैलाय अबेबा नों अबेबा जायगायाव माने हाग्राबारि जायगा बेयावहाय जेरैबो दै गैयै जायगाखै जेनेबा पिकनिक इदिनो न'खर फेमिलिफोरजों जोंहाय रंजानो थांदों बेफोराव नाथाय नों जेरावबो दै मोनाब्ला बैफोर दैफोरखौबोथ' बायनानै लांनांगौ जायोना
औ औ
बेनो आरोना दैयानो जोंनि थाखाय बिराद गोनांथार ओमफ्राय नोंथांङा दे बुंबावदोंमोन ना
औ
बार ना अख अख्रां होनदोंमोनथाय हा ओं हानि सायाव नोंथांङाबो एसे फोरमायना हरदों
औ जागोन नोंथां
औ
औ जोंहा ओ बुहुमाव जोंहा हायाव हायावनो दं आरोना जोंङो नोंथां
ओं औ औ खोनादों
जोंहा माने हायावनो गसंनानै दं आरोना ओ जेरै ओ गासिबो माने बिदिनो जिब जुनार दावमा दाउसा बिफां लाइफां गासिबो माने हायावनो गसंनानै दं आरो ना औ जेरै जोंङो हानि ओ गुबुन गुबुन गुबुन महरफोरा गुबुन गुबुन रोखोमनि हाफोर मोननो हायो जोंङो जेरै होनोब्ला ओ बालाहा आरो बिदिनो हामा माथा हा आरो हाब्रु हाब्रु एबा हा गोसोम हा एबा हा गोजा हा बेफोरबायदिखौ जोंङो मोननो हायो आरो ना
औ
आरो बेनि अनगायैबो जोंहा ओ बालाहाखौ जोंङो गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनो
ओं
जेरै होनोब्ला जोंङो ओ न' बां लुनायनिफ्राय जोंङो बालाखौहाय जों गोबां बाहायनाय जायो। जेरै ओ न' लुनायफोरावहाय जोंहा सिमिट सिमिट बाला अन्थाइ ओ लगायनानै जोंङो मोनसे न' बानायनो हायो आरोना जोंहा
औ
औ जों आरो ओ बालाजोंहाय जोंहा गोबां ओ दैफोरखौबो सरनाय जायो आरोना एसे लेथ्रा जानाय दैखौ दैफोरखौ माने ओ मोनामनाय दैफोरखौ माने बालाजों सरोब्ला माने मोजां जायो आरो ना। बेनिफ्राय जोंङो बालाजों सरनानै लोंङो आरो
उम
औ आरो बेनिफ्राय जोंहा हामा माथा हामा माथाखौ जोंङो गोबां गुबुन गुबुन बानायनायाव बाहायनाय जायो जेरै होनोब्ला जोंहा गोदोनि दिनावथ' जोंहा साराय देबसि बेफोरबायदि गैयामोन नालाय जोंहा बेफोरखौनो माने ओ बिदिनो देबसि महर एबा साराय महर बानायनानै बेयावनो दैहुफ्रावहाय ओंखाम ओंख्रिफोर संनानै जायोमोन आरोना गोदोनि समावहाय।
औ।
औ आरो लोगोसे जोंहा दैहुनि गुबुन गुबुन मुवा बेसाद जेरै मुरथि बानायनाय जेरै कालि मुरथि, दुर्गा मुरथि लोखि मुरथि बेफोरबायदि बानायनाय आरो गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोरनि मुसुखा बानायनाय बेफोरबायाददि बानायनायाव माने हामा माथाखौ जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना? - औ। आरो लोगोसे हामा माथानि बाहायनाय होनोब्ला गोबां दंबावो जेरै नोङो इथा बानायनाय दानि इथा जेरै गोजा गोजा इथा जोङो बेखौनो माने गासिबो हामा माथानिफ्रायनो बानायजोबो।
औ।
औ हामा बाथानिफ्राय बानायनानै माने अराव सावनाय जायो। बेनिफ्राय माने इटा महर लायो आरो औ। आरो लोगोसेयैनो जोंहा हामा माथा बेफोरबायायदियाव जोङो गोबां मोजां मोजां जों आबादफोर जायो माने गासिबो माने हामा माथाफ्रावहाय गासिबो मैगं थाइगं आबादफ्रा माने गोबां मोजां जायो आरोना?
औ
गोबां माने गोबां फिथाइ माबा बे। माइफोर मोननो हायो हामा माथा हायावहाय।
औ।
जोबोद मोजां जायो आरो बेनिफ्राय जोंहा हाफोरखौ जोङो बिदिनो न' बां बानायनाय जेरावहाय गिदिर गिदिर न' बांफोरावहाय जोङो बिथा होनो थाखाय जोङो हाफोरखौ लांनानै खोहैनाय जायो आरोना। बेनिफ्राय जोंहा बिबार बारि खालामनाय बिबार गायनायफ्रावहाय जोङो हाफोरखौ बाहायनाय जायो। जेराव जोङो बिदिनो माने बाल्थिंफ्राव जोङो सोनानै माने फुल बिबार बायदिफोरखौ जोङो गायनानै दोननो हायो। समायनायनि थाखाय समायनायनि थाखाय जों गायनानै दोननो हायो। बेनि अनगायैबो जोङो हाफोरखौ जोङो दाबायदियावहाय गोबां माने खम आरोना हाया। बुहुमावहाय जोंना मिथिगौ बुहुमावहाय जो जोंनि बुहुमावहाय दैनि बिबाङानो गोबांसिन होननानै जेरावथ' जोंनि हानि बिबाङा गोबां खम बेनि थाखायनो माने जोंहा दायो माने दैयानो साग्लोब सारनानै दं आरोना। जोंनि बुहुमावहाय औ थ' गोजोननाय थाबाय नोंथां होमबा। नोंथांजों बेखिनि खोथाखौ सावरायनो मोननानै।
औ।
औ।
दे होमबा नोंथां